औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय दे। औ मा खालामदों नोंथां?
नोंथां आंनो ओरैनो जिरायनानै दं दानदिसे सम मोननायलाय।
अ ओमफ्राय दहय मा मा ओंख्रिफोर जानाय जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' नोंथां बुंनानै बुंसहायालै दिनै बिराद बुरजा ओंख्रि जांख्रा जाहैबायना नोंथां। एकदम दाउजों आलु। बयलारजों आलु एकदम अमाजों अमाजों जोगोनार दङ आरो थास' बिबारजों पनिरबो दङ फाजाफ्राबो बुंनो बुंनो नांला आरो नोंथां। बिरात बुर-
होनोमबाथ' आं नोंथां लुबैलायनायसो मोनबाय माथो आं नोंथांनि ओंख्रिखौ खोनानानै।
थां बिदिनोसै आरो
अ
ओमफ्राय नोंथाङा मा मा ओंख्रिफ्रा?
ओंख्रियाथ' नोंथां माबासोमोन जोंहाथ' नोंथां लाजिनायसो मोनलायलांबाय नोंथांनि ओंख्रिखौ खोनानानै माबासो नोंथां मा होनो बेखौ मैथा बांगाल रुनायसोमोन ओमफ्राय मैथा बांगालजोंनो सुआ माय नों रुबाय आरो आ नोंथां ओमफ्राय
आ हा जाजायो जाजायो।
औ हाग्रायाव मैखुन बिजि एसे बिजि मैखुन एसे मोन्दोंमोन नों-
अ अ मोजाङानो मोजां नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथां खोब दैज्लांफोराव गायनायफ्रा माबायदि जाखो नोंथां?
नोंथां जोंना गायनायाथ' बारा ख'-खस्थ' मोनासै माने अखाया बिराद मोजां। जानानै होदो आरो ना नोंथां जोंनियावहाय गायनाय-फुनाय समावहाय। अखानि आंखाल गैयै जानानै दंथारोमोन एकदम सान्दुंबो दुङा अखा हाबाय थानाय गायग्राफ्राबो बिराद मोजाङैनो गायनो मोनबाय देग्लाय जोंनिया बारा खस्थ' मोननाय जायासै हिनजावफ्राबो हौवाफ्राबो।
अह होमबा खोब मोजाङानो नोंथां होनबाथ'। औ बोथोरफ्रा होमबा नोंथां अखा हागासिनो दं आरोना एसे-एनैया।
दाथ' औ नोंथां नै दिनै जा गायखांबाय दाबो होमबाबो अखाफ्रा दा एसे हाबावगौ नामोनथाय नै दायो थ'आखै आरो हानायालाय। ओमफ्राय नोंथांना बोरै जाखो गायनाय-फुनायफ्रा?
नोंथां खोब जोंहाबो बुंनो थाङोबा एसे खस्थ'आलाय मोननाय जाबाय नोंथां। नोंथां गेजेर खन्दआव अखाया एसे गारनानै होनाय जाबायना नोंथां।
ए औ
नैबे जुन जुलाइ जुलाइ मासाव गैया अखायाानो नोंथां बुंनो थाङोब्ला।
अह
उम खोब बै सिगां समाव एसे एनैल' गायनो हाबाय ओमफ्राय गेजेर जलावहाय अखाया अखा गैयनि जउनाव सान्दुंआ दुंनाय जाबायना नोंथां।
अह
अ ओमफ्राय एसे एनै दैनि राहा लानांगौ जाबाय आरो ना नोंथां बरिं सरिंनिफ्राय ओमफ्राय हन्दा सन्दाफोरजों एसे सारनांगौ अनु आरो जाबाय ना नोंथां।
अ होमबा बोथोरफ्रा बारा थिग नङा आरो ना नोंथांनिसिम
औ औ नोंथां औ दाथ' दिनै हागोना हायााबादिथाय दिनै खोमसि जाना दं माथो। हाबाथ' मोजांसै नोंथां जा एसे-एनै दं बे- खौ एसे मोजाङै गायनो मोनफिनगोन आरोना नोंथां अखाजों औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा जागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं फ्रियानो औ।
अ होमबा नोंथां आं नोंनाव मोनसे टपिकनि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन नामा नोंथां?
ओं नोंथां हागोन दे आं मानो हाया जानो दे फोरमायहरदो।
अ नोंथाङा होनबा आंनो आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने मा बोथोराव मा आबाद मावो माबायदि बेफोरनि एसे हाथाय बाजार खालामनायनि बागैबो एसे फोरमायनो हागोन दा नोंथाङा ना
औ हागोन दे हागोन आं मानो हाया जाना नोंथां होमबा नोंथां जोंनि नैबे आथिं एरियायाव जोंनि एरियायाव सोलिुब थाग्राखौ आं नोंथांनिसिमायहर नाजानानोासै आरो ना नोंथां
औ दे नोंथां नोंथाङा मा आबै आबादखौ बांसिन मावनाय जायो बेखौ आंनो खोन्थालांनो हागोन आरो ना नोंथां
औ औ औ जागोन दा
नोंथां जोंना बुंनो थाङोब्ला गिबि गिबियावनो जोंहा दायो दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिगासिनोना नोंथां आरो दैज्लां बोथोरावथ' बयबो मिथिखायो जोंनि आसाम हादोरसेयाव जोंहा मा खालामो माइ आबादखौ मावनाय जायो बयबो नफ्रोमबो रावबो बार बार्ट गैया जायफ्रा हानि एसे आंखाल बेफ थायो आरो ना नोंथां
औ
आरो बे आबाद मावनाय समफ्रावबो जोंहा माखासे बोथोरफोरनि बोथोरफोरनि एसे सुबिदा उसुबिदाफोर थायो जेरावहाय जोंहा दैनि आंखाल हवा जोंहा हाया बोरि जायो अबावबा सान्दुं सान्दुुंङनो जोबा मालाबा बबेबा जायगायाव जोंहा अखायानो हाजोाया जोंनि बिदि नर्थ इस्टनि जायगायावहाय जोंहा बांसिन बोथ बोथ्रा सोलाय सोल' जायो आर ना नोंथां इण्डियाजोंथ' इण्डिया हादरनि हादोरमानि जाहैबाय नालाय जोंथ' आसाम हादोरसायाव थायो बेनिखायनो जोंनि नैबे नर्थ इस्टआवहाय जोंनि आसामावहाय बांसिन बोथोरा सोलाय सोल'आ नुनो मोन आरो नथां जाया दाबसेयावनो ओर अखा हाबा ओरैायगा दाबसेयावनो अखा हाया बबेावबा साननो नुंबा जोंनिथिंजाय अखा हायो बिदिफ सोलिबाय थायो आरो नोंथां आरो आबाद होनबाथ' जोंहा दायो माइ आबाद मावगासिनो दङ जेरावहाय जोंहा बयबो मिथिखायो माइ आबाद माव माइ आबाद खमानि थाखायाबा गावब गाव उदै सुफुंनो न'खर सालायनो थाखाय जोंहा माइ आबाद खौ मावनो गोनां जायो जेरावहाय जोंहा माइ आबाद मावाबानो जोंहाान सानसेनि जोंहा सानसेनि बा उदै सुफुंनो थाखायनो जोंहा जेबो मुवा बेसादफोर गैया जेनेबा जोंहाथ' गामियारि जाहैबाय जोंहा बेलेग जोंहाथ' बिदि बेलेग जेबो जानानै उदैखौ बुंहोनो हाया एबा उदैखौ बुंनाय मोना आरो जोंहाथ' बे दैज्लां बायनाय लोगो लोगो जोंहा फोथारफ्रा माइ माइ माइ जाजोब्बा जोंहा माइ हानाय मानायफ्राव जोंहा एकदम गोसो सिनलाय माइ हाखांजोबनानै जोंहा दुब्लि बबा बयनिबो फोथारफ्रानो जोंहा लांदाङै थाजोबो अब्ला बे समावहाय जोंहा बयबो फोथारखौहायथ' रावबो खालि दोना नालाय बोथोरै बोथोरै जोंहा आबादखौ मावबाय थानाय जाख बे होमबा आबाद मावनाय समावहाय जोंहा आबाद मावनाय समावहाय जोंहा मा मा खालामो नोंथां माइखौ हाखांनायनि जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद मावो जेरै बुंनो थाङोब्ला बानलु दङ आलु दङ भिन्दि दङ थरबुज दङ वाटारमलिन जायखौ होनो बेफोर गासैबो जोंहा दैज्लां बायनायनि उनावहाय आबादखौ बेफोर आबाद गासै आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेफोरनि मुलाम्फाफ्राबो एसे मोजाङैनो दं जोंहा बुंनो थाङोब्ला गिबि गिबिनिफ्रायनो जोंहा माइखौबो माइ आबाद खौबो जोंहा फाननानै फाननानै जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरो रां आरजिनानै जोंहा मा मोनो जोंहा रां रुफा बेखौबो जोंङो रां रां खावरिनि थाखायसो जोंहा बे मावनाय जायो रांखावरि आरो उदै सुफुंनायनि न'खर सालायनो थाखायसो जोंहा बांसिन बयबो आबादखौ मावनाय जायो आरो जों गामियारि सुबुंफ्रा मा जोंहा बयबो नख' नख' न'खरनि मानसिफ्रानो जोंहा बय बो आबादसो मावखायो एबा जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा बय
जोंहा आबाद जोंहा बांद्राय बिदि एतेन सन गैया एबा जोंहा आबादनि अनगा जेबो बांद्राय रां आरजिनो थाखाय जोंहा खाबु मोना आरो नोंथां
गोसोफोर जाबायदोंबासिम फोरमायहरनो हा
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आं आंनि ओनसोलनि जायगानि आबादफोरखौ एसे फोरमायनि नोंथांनो।
औ जा
औ बुंनो थांङोबाथ' नोंथां जोंनिथिंबो दा थ' दैज्लां समाव जोंहा माइ आबादखौनो मावो आरो बेनि अनगायैबोथ' जोङो खा खाथि खालानि एसे एनै बोरि ओनसोलाव जोंहा बिदिनो बहलफोरखौ एसे एनै मावनाय जायो आरोना नोंथां आरो
औ औ नोंथां औ।
औ गोरान खेथिखौ एसे एनै मावफादेरो आरोना नोंथां बोरि ओनसोलाव जा आबादा जायो बेखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां। बुंनो थाङोब्लाथ' माइ आबादखौनो जोंहा बांसिनै मावो। जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला नोंथां आरो बेनि अनगायै जोंहा मेसें बोथोर समाव जोंहा माइखौथ' गायसिगोन नोंथां माइ गायखां आरिखां हाखां मारा होखां जोंहा गोरान एबा दुब्लिया एसे रानस्राव गोरान थाजिम जानाय समाव जोंहा बानलु आबादखौ जोंहा मावनायखौ नुनो मोना आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा बानलु आबादखौ जोंहा जोंनि बादि जायगायाव अखा बिबां अखानि बिबाङाबबो दैज्लां बो थोराव मालाबा बारा जायो मालाबा एसे खम नाथाय जोंनिथिंथ' हायाबो एसे हायेन नालाय नोंथां दैयाबो एसे गोरलैयैनो थायो बेनि जाउनाव जोंहा बानलु आबादखौ जोंहा कन्टिनिउलि मावनो हाया आरो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला बा दैनि बानलुवा दैयाव गोबां खहा जायो दैया बानलुनि थाखाय खहा गोनां आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ। ओंखायनो जा समाव अखानि बिबाङा एसे खम सान्दुंनि बिबाङा एसे बारा सान्दुंनि बिबाङा बाराबाबो खोब गोजां बोथोर समाव जोंनिथिंजाय बांद्राय बिबांनि दुङा दुंद्राया बेनि जाउनाव जों बानलु आबाद खौ जों मेसें बोथोर समाव मावनाय जायो आरोना नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो खोब मावो जोंहा मेसें बोथोराव नोंथां ओरैनो लाइ फाथो सबाय बेसर आरिफोरखौ जों खुबैनाय फोनाय एबा गायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना। लाफा मैगंफोरबो जोंहा खोब मावनायखौ नुनो मोनो आरोना आं दा। उम बुंनो थाङोब्ला जों जोंनि आबादारिखौ एसे एनै जा दं आबादारिफ्रा जा मावो मैगं मैला जा बोथोराव जा मोनो बेखौथ' जोङो ओ मावफ्रामजोबो जा मावनो हायो आरो बेखौनो ओ जेनेबा जोंनि हिनजाव माहारिफोरा आइजोफोरा बेफोरखौनो जोंहा बुथुमला बुथुमलि जा मैगं मोनो गायनाय मैगंफोरखौ बुथुमला बुथुमलि जोंहा बेफोरखौनो खाथि खालानि बाजाराव एबा जा जायहा एसे बुरजा बिबांनि आबाद थायो बेफोरखौ जोङो फायखारिफोर बेफारि एसे मोजां हमनानै जोंहा गोजान जायगायाव एसे ट्रेन्सपर्ट खालामनायनि राहाखौ जों लानाय जायो आरोना नोंथां औ नोंथां आरो जायहा इसे एनै खम बिबांनि आबादफोर थायो बेफोरखौ जोंहा खाथि खालानि हाथाय बाजारफ्रावनो जोंहा बाजारनि नामाव जोंहा फाननाय जायो आरो ना नोंथां आरो बेफोरबायदि बेफोरबायदिनि आबादफोरखौनो जोंहा सोर एरिायाव थानाय एबा आबाद मावनो जायगा गैयै जायगायाव थानाय सुबुंफोरा बेफोरखौनो बेफोर आबाद लकेल आबादाव मोननाय मैगंफोरखौनो जोंहा खाथि खालानि सोहोरनि सुबुंफोराबो हाथाय बाजाराव फैनायलाय बेफोरनि थाखायनो जोंहा मालफोरखौ लांनाय जायो आरो बेफोरबो खोब बायो आरो बेफोरबायदिनि गेजेरावनो जोंहा खाथि खालानि ओनसोलफोरजों जोंहा बाजारनि सायाव मैगं थाइगंफोरनि सायाव जोंहा सोनारलायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ औ
औ थिग बेबायाददिनो जोंनि एरियायाव बेफोर बान्लुवारिफोर ओ माइ आबादखौ बुंदों माखासे गोथां मैगंफोर बोथोर लायै बोथोर बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ नोंथां बेबायदिब्ला जोंहा खोब नोंथां समाबो जानानै थांबाय नोंथांनिफ्राय नोंथांनि ओनसोलनि आबादनि सोमोन्दै मिथिनानै आं गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथांनो फंनैसिगोन माबाय दे बिदिबा नोंथां जों दोनथ'नोसै आरोना
औ जागोन जागोन नोंथां
दे